हेलौ
अ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा
नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दं ना
अ दङ हेलौ
हेलौ नोंथां
अ खोनादों ना
औ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दंना नोंथां
अ दङ नोंथां
औ औवानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां औवाया जोंनि मा मा खामानियाव फैयो औवाया जोंनि थाखाय मा मा मानि खामानिनि थाखाय गोनां बेनि थाखाय
अ सावरायनो हागोन नोंथां हेलौ
औ संग्राय जेरै आङो गिबियावनो बुंग्रोनोसै औवानि आयजें आइलाफोरखौ जेरै जोङो संग्राय संग्रायखौ बुङोबा माइ जावनो थाखायथ' जोङो दालाखौ बाहायनाय जाहैयो संग्राय बे बे खौ दाला बुंनाय जायो बेजों जों माइखौ जावो आरो सानद्रै सानद्रैखौ जों मानि थाखाय नांगौ होनब्लाथाय जोङो सानद्रैखौ जोङो माइ माइरं सालिनो थाखाय नांगौ जायो आरो गुबुन गुबुन जेरै खारै फोरखौ सालिनो थाखायबो नांगौ जायो माबा मोनसे सालिनोबाबो जोंनो सानद्रिनि गोनांथि जायो बे दाला सान्द्रिया औवाजोंनो बानायनाय जाहैयो औवाजोंनो हेबनानै दिहुननाय जाहैयो आरो खेरखा मैगंनि मैगं खानो थाखाय खेरखाखौ जोङो मैगं खानो थाखाय खेरखा नांगौ जाहैयो नालाय बेखौबो औवाजोंनो बानायनो हानाय जाहैयो आरो नों थां आरो आगोल-आगोलथ' औवानिनो खादा खिरखाखौ गोबां नुनो मोननाय जायोमोन दाबो बिदिनो फाननाय नुयो आरो न'फोराव बायनानै लाबोनाय खायफायाथ' हेबनो रोंनायफोरा हेबनानै औवाजोंनो खादा खेरखा बानाय नालाय आरो दानाथ' बायनानै मोनो नालाय एसे खम जायो आरो हेबनानै खा दा बा खेरखा लानाया आरो जेखाय जेखायखौबो औवाजोंनो फानहैनाय जायो बेखौ जों ना गुरनायाव बाहायनाय जायो आरो नोंथां बेखौ बेजों जोङो जायहा गामि ओनसोलाव दैमा दङ बिसोरो गुरो आरो आरो जायहा गैया बेयाबो एसे दुब्लि फोथाराव माइ गायनाय समाव ट्रेक्टर एव अब्ला ना मोननो हो होननाय खोनाब्ला बिसोरो जेंगाइ बा जेखाइजोंनो बिसोरो ना गुरनो होननानै थाङो आरो आरो बिदि जेंगाइ जेखाइखौ जोङो माने ना माने ना गुरनो थाखाय जायखौ बाहायनाय जायो बे औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो खबाइ ना लानो थाखाय खबायाइखौ बाहायनाय जायो नालाय बे खबाइखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो ना सानो थाखाय सेन सेनखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो बेजों जों नाखौ सायो आरो जोङो दसे सम सायायाव जिरायनो बा गोलांनो थाखाय थाखाय जोङो धारा जे धाराखौबो औवाजोंनो हेबनाय जायो नोंथां आरो आगोलनि समावस' धाराखौ नुनो मोननाय जायोमोन माने गुबुन माने बिदिनो हाथायफोराव फान्नाय नुनाय जायोमोन आरो दान आथिखालनि जुगावथ' गोबां मानसिफोरानो धाराखौ बायानो जाहैबाय आरो थेवबो जों धाराजों थान्दा गुसु बिदि आथि-आथिखालनि बे पात्रियाव बिदि गुसु मोननाय जाया आरो जेरै धारायाव गुसु मोननाय जाहैयोमोन नोंथां बेखौबोवाजोंनो बानायनाय जायो आरो खखाखौ बुङोब्ला खखाखौबो जोङो ना सानो थाखाय बे औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो मुरा दानि दिनावथ' जग्रा बे प्लास्टिकनि सेरानो ओंखारबाय नङा होमबा नों थां आरो जायहा रांनि जेबो आंखाल गैया बेथ' बिसोराथ' मालाय साख्रि बाख्रि थानायफोरा सफा बायो माबा बायो आरो बिदि जायहा रांखान्थिनि जोबोद आंखाल बिसोराथ' बिदिनो हौवाफोरजों हेबनाय माबा मोनसे मुरा बिदिजोंनो सहैयो बा बिखौ औवाजोंनो बानायनाय जाहैयो आरो मुरा खौ' आरो जे जोङो जि दानो थाखाय बे सोरखि सोरखिखौबो जों औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो ना था नाथाखौबो जों औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो गोलोम बोथोराव सिबनो थाखाय गिसिब गिसिबखौ जोङो बाहायो आथिखालनि जुगाव ' फेन ओंखारबाय नाथाय फेन फेननि बारनल'थ' जोङो थाबाय थायो मोब्लिबा माने कारेन्टथ' कन्टिनिउ थाबाय थाया नालाय बेनि थाखायनो जोंनो गिसि नांगौ जायो जों गिसिबखौ जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो नोंथां आरो दादा नाथा बेखौबो जोङो माबायाव बिदिनो हिसान दानायाव बाहायनाय जायो बेबो औवानिनो आरो आरो जंगाल आबादारिनि गोनां जिरादफोरनो बुंनो बुंनाय जायोबाथायथ जंगालखौबो औवाजों बानायनाय जायो मै मैखौबो आबादारि आबादारिया बाहायो बेखौबो जों औवाजोंनो बानाय जा जायो आरो दांखुरा बे बेखौबो औवाजों बानायनाय जायो खफ्रिखौ बुङोब्ला खफ्रिखौबो औवाजोंनो हेबनानै बानायनाय जायो आरो बे बावखा बे बेखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ औ खोनादों
नोंथाङाबो माबा मोनसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन हागोन नोंथां औवा बिफां बुंब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोबाय थानाय मोनसे ओ बिफां आरोना बियो ओ सिगांनि आइजोफोरा ना गुरनो थाखाय जेखाय खब खबबाय आरो बायदिसिना सान्द्रि जेंगाय बेफोरखौ बाहायोमोन आरोना ना गुरनानै जानो थाखाय गोदो गोदायनि समावथ' बेफोरबायदि जेबो ओ बेलेग आगजु बेफोरबायदि गैयामोन आरो ना औ गामि ओनसोलनि मानसिफोराबो औवा बिफांनिफ्राय जेखाइ खबाय जेंगाय सान्द्रि दाला बेफोरखौ हेबनानै गोबां रांखावरि खामायनो हायो आरोना। ओ गोदो गोदाय जोङो औवानि न'आव नो थानानै फैनाय बर' हारिनि
सुबुंफोरा गोदो गोदायनि समाव औवा आरो थै बिसोर मोननैनि न'आव थानानै फैनाय आरो। बेफोराव थानानैनो देरबोनाय। औवा बिफांखौ आरोबाव मायाव मायाव बाहायो होननानै बुङोब्ला जेरै माइ गायनाय बा खोथिया फोनाय एबा न'नि बेरानि थाखायबो बाहायनाय जायो दुब्लिफोराव माबाफोर मैगं मैला गायनायफोराव बेफोराव मोसौफोरा हाबनानै जिहेथु मैगंफोरखौ जायो नालाय ओ बेफोरखौ जानो हायिनि थाखाय बेफोरनि बेराखौबो हेबनाय जायो जोंनियावथ' दा आथिखालावबो जोंनाव ओ दा हानि नङा सोलिनानै दं आरो। जेरै इन्जुरनि बेराफोरखौ दरजानि बेरा बेफोरनि न' बेफोरखौबो दा आथिखालनि जुगावबो नुनो मोनो आरो। आरो दैबाना जायोब्ला बा बहबाफोर माबाफोर गोदोर दैमा बारनो हायाब्ला बेफोरावबो औवानि दलं बेफोरखौ बानायनाय जायो आरोना बेफोरजोंनो थांलाय फैलाय खालामनो हायो। ओ बहाबा थांनो हायाब्ला औवानि दलंफोरखौनो बानायनानै बे फोरजों बा थांलाय फैलाय बा बारनो हानाय खाबु खालामनानै होनाय जायो आरो। नोंथाङा खोनादोंना? हेल' हेल' हेल' हेल'
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
ओम नोंथाङाबो माबाफोर आरोबाव मिथिबावो नामा औवा बिफांनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङाबो
औ फोरमायनो हागोन नोंथां औवाया आरो जोङो औवाखौ मायाव बाहायनाय जायो होनब्लाथाय बे नोंथाङासो दासो बुंलांनाय बायदि माइ गायनायाव जोङो आरं नांगौ जायोब्लाबो बेफोरावबो माइ गायनायाव जोङो बाहायनाय जाहैयो आरो नोंथां आरोथ' जों न'आव सिबनो थाखाय हासिब हासिबखौबो जोङो न' सिबनो थाखाय बाहायनाय जाहैयो बेबो औवाजोंनो जाहैयो आरो नोंथां आरो जोङो दुब्लि फोथाराव मैगं थाइगं गायनोब्ला जोङो बेखौ मोसौ बोरमाया जाया जाया माने मोसौ बोरमाया जागोन होननानै जोङो बेराखौदुंथेनानै दोननाय जायो बेबोथ' औवाजोंनो जायो आरो दानाथ' न'‌ जिं जिं न' जिं जिं बेरा होनायाबो जों औवाजोंनो होनाय जायोमोन। आरो दानाथ' मालाय जायहा रांनि गोनांथि गैया बिसोरहा माने उवाल होनानै लानाय जायो आरो बे पाक्कानि उवाल होयो मालाय दा आरो जोंहा जायहा रांनि आंखाल दंङ' बेवहा जों न' जिं जिंङावबो बेराखौवाजोंनो दुंनानै लानाय जायो आरो नोंथां आरो जि लामनो थाखाय जोंनो दान्दा नांगौ जायो बेखौ जोंङो गय दंफां एबा माबा औवानिनो खुनथा गायखायायनानै जोंङो जि सान्दुङाव लामनो थाखाय फोराननो थाखाय औवाजोंनो जोंङो। जि लामनो थाखाय दान्दा बानायनाय जायो आरो नोंथां आरो बिदिनो सायायाव दसे जिरायथ'नो थाखाय सानदुं गोसायाव सायाव ससे जिरायथ'नो थाखाय सां लुनानै दोननाय जायो बेयाव जोंङो औवाजोंनो बानायनाय जायो बेखौबो आरो ओंखाम एरखावनो थाखाय खारौखौबो जोंङो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो सागं सागंखौ बुङोबा जोङो मैगं सानो थाखाय बेखौ औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
आरो बे बेरा औवानि बेराजों जोंङो लामाखौ जेरै गय दुखनाजों होथेयो। जायफोरा उवाल होनो हाया बिसोराथ' गामि ओनसोलाव बिदिनो नुनाय जायो आरो गय दखनाजों होथेनाय बेखौबो औवाजोंनो जोङो औवाखौ बायनानै होथेनाय जायो आरो नोंथां
ओ नंगौ
नोंथांङा खोनादों ना?
औ खोनादों
औ आरो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिदि दैबानाफोर जायोब्ला बिदि दलं होनानै जोंङो दै बारनो थाखाय बानायनाय जायो होननाया बिदि नंगौ आगोलनिफ्राय जों नुनो मोनबोदों। जेरै औवानि दंलंजों जों दै बारनानै मोनबोनाय आरो नुबोदों बिदिनो औवानि दलंजों दै बारनायखौ बिदि औवाया बेनि थाखायनो जोंनि जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथि गासै खामानियावनो जों औवानि हेफाजाबजोंसो मावलांनो हायो आगोलनि दिनाव आगोलनि दिनाव बुंनो थांङोब्ला न'खौ जोंङो। बेरा दुंनानै बिदिनो औवाजोंनो थानाय जायोमोन आरो सायला होनानै औवानि सायला होनानै बेयाव प्लास्टिक होनानै आगोलनि दिनावथ' बिदि प्लास्टिक माबाफोर गैयामोनब्ला बे थोरिजोंनो थायोमोन आरो औवा औवाजों लोगोसे औवाया थाखायोमोन आरो आरो दाबो बिदिनो नुनो मोनो आरो जाय बिल्डिं बानायनो गोनां जायो माबा मोनसे न' बानायनो गोनां जायो। बिदिनो औवाखौसो खास्रायनानै बेयाव गाखोनो थाखाय बिनि हेफाजाबजों जोंङो। न'खरफोरखौ बानायनाय जाहैयो आरो नोंथां बिनि थाखायनो हाया जोंनि थाखाय बे जोबोद गोनांथि आरो बेल' नङा जों जाय निउस पेपार बिजाब बहि बेफोरखौ नुनो मोनदों बे गासिबो औवाजों जोंनो ओंखारजोबनाय औवाया गैयामोनब्लाथ' जोंङो जानो हागौ जों फरायनायाबो जानाय नंङामोन सोलोंथाइ लानायाबो जानाय नंङामोन। मानो बुङोब्ला बे खागजफोरा निउस पेपार बिजाबफोरा गासैबो औवाजोंसो ओंखारनाय जाहैबाय नोंथां
अ अ
औ कम्पिउटाराव लोगोसे माबा मोनसे जेरस खालामनो थाखाय पेपार नांगौ जायो बेयावबोथ' पेपारनि थाखाय जोंनो औवाजोंसो बेफारखौ दिहुनबायना नोंथां बे कम्पिउटाराव जे जोङो फुनहैयो जेरक्स खालामहैयो बे औवाजोंसो बेफार जायो। आरो औवाया गैयामोनब्लाथ' जोङो बेेपारजों पेपारनि हेफाजाबजों जोङो बेखौ जेरक्स खालामनो थांब्लाबो हानाय नङामोन बा जेरक्स खालामनाय होननाय सोदोबानो ओंखारनाय नङामोन बेवहाय बे खागजजोंसो जाबाय नालाय बेे खागसया बा पेपारा जों औवा औवानिफ्रायसो ओंखारबाय बिनि थाखायनो औवाया जोंनि थाखाय जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथि आरो नोंथां।
औ नंगौ दे होमबा नोंथां जोंना समावबो जाहोलांबाय नालाय
समाबो जाबायानो बेखिनियावनो जोंनि सावरायनायखौ फोजोबथ'नोसै नोंथां।
अ जागोन दे।
नोंथाङा खोनादों ना?
अ खोनादों।
औ